खुलुमबाय नोंथां?
खुलुमबाय।
औ गोज अ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय।
अ दे नोंथांनिसिमबो।
नों थांजों आङो औवानि सोमोन्दै बा औवानि सायाव रायज्लायनो थाखाय आङो नोंथांखौ कल खालामहरनाय जादों।
उम जायो दे रायलाय जायो।
औ ओ औ ओ थ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजाव गोबां बिबाङै गोहोम खोख्लै दा औवा होनोब्ला, थ' जोङो औ औवा होनोब्लाथ' जों बेखौ औवाखौ जोनोमनिफ्रायनो थैजासिम बे औवाखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो, जेरैहाय जेब्ला ओ मानसिया मोनसे न'खराव सासे थवा जोनोम जायो अब्ला बिनि नारि बसनायनिफ्राय लानानै जेब्ला नोङो थैयो अब्ला बेखौ ओ बोगारनायसिम औ गारनाय गारनायाव लासे बे औवाखौ जोङो जोंनि ओ जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बाहायो दा नोंथांनि बादिब्ला नोंथाङा बेै औवानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन दा?
हागोन औ बुंनायानो थारै नंगौनो माने जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम बे औवाखौ माने बाहायबोदों आरो जोंनि जिउआव, थैनायाव ओ जोनोमाव जेरै नारि हानायाव बाहायो बेबायदिनो जोङो, बे बुहुमखौ नागारलाङोबाबो माने थैनाय समावबो जोङो बे औवायावनो माने, बाननानै लाङो आरो जेरै औवानि बैसां बानायो औ औवानि मा, गथा गथा सैनानै मा बेखौ बैसां बानायो आरो बेजोंनो आरो औवा, खौनो लानानै मानि मा होनो बाननानै लानानै थाङो आरोना गोथैसालिसिम बेखायनो जोङो, माने जोनोमनिफ्राय थैजासिम औवाखौ जोङो बाहायबोदों होननानै जों मिथिबोदों आरोना, आरो नुबोदोंबो, बिनि अनगायैबो आरो औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो? नोंथाङा बुंदो दे
औ ओ जोंथ' मोनथिखाबाय बा नोंथाङाबो फोरमायलांखाबाय ओ एसेयाव खुगायाव जोङो सावरायलांखाबाय जे औवाखौ जोनोमनिफ्राय थैजासिम जों बेखौ बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव बा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव, जों बे औवाखौ बाहायो ओ दा, जोङो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे आबाद मावनाय बिथिङावनो होन बा न' लुनाय बिथिङावनो होन, बा जोंनि बर'नि आंगो धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौखौ बाथौनि ओ सोरगिदिं जोङो बेंखननायाव जों बेखौ औवाखौ बाहायो जों मेहेर दुंखननायाव बे औवाखौ खौ बाहायो आब्रुथि लाखिनो थाखाय बा आरो, न'खराव ओ न'फोरखौ बानायनो थाखाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बेनि औवानि न' बाहायनाय नुवाब्लाबो नाथाय खायफा खायफा जोङो नुनो मोनो ओनसोलफोराव बा गामिफोराव, दोनैसिमबो जों गोदोनि बै नेमखान्थि बादियै, बे औवानि न'खौ बानायना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि न'खरखौ आ आब्रुथि लाखिनो थाखाय बा मोज मोजाङै बेंखननानै लानो थाखाय बेखौ बेरा होनानैबो जों लानाय जायो ओ आरो बेखौ जोङो जेब्ला बै औवाखौ जों जानायावबो बाहायो बुंनो थाङोब्ला जेब्ला औ वाया बे गोरलै औ ओ गोरलै महर ओ माने जायो। अब्ला जों बेखौ अ खिलि जेनो अब्ला जों बेखौ ओ मैगं जानायावबो जों बाहायनाय जायो आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आरो आं जि जि बुंलांबाय बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरो मा मा मोनथिबावो बे औवानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओम बेनि अनगायैबो आरो गोबां खामानियाव बाहायो औवाजोंनो माने जों खामानिखौ माने मावफ्रामजोबो होनबाबो बुंजायो आरोना जेरै मा जि दानायाव बो औवानि गोबां बाहायथि दं। औवानि साल खुन्था बानायो बेजों लोगो देवानि मा होनो गनसि, गनसा ना बालेब बेफोर माने गासिबो औवानिनो बारायजोबो जेरै नो खननायावबो हासुं ओ माने जि दानायाव गोबां रोखोमनि औवानि बेसाद बानायनानै बाहायो आरो। यो सोरखि
औ औ औ आरो औ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा? होलोव हेलोव